औ।
हेल'।
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां। औ आ बिदिब्ला जोङो दिनै मोनसे टपिक लाना रायज्लायनोसै नामा?
औ औ।
माने जोंनि बर' थुनलाइनि सोमोन्दै।
औ जायो दे। सोर जागायनो बिदिब्ला?
औ बा
दा जोंनि नैबेसि
मोजाङै खोनाफैयाखै। हेलौ। औ औ औ दासो खोनादों दे बुंफिन दे।
औ दा नोंथाङा मा सानो जे बर' थुनलाइया माब्लानिफ्राय जोनोम जानाय?
माब्लाानिफ्राय जोनोम जानाय माबोरै जोनोम जानाय औ। थुनलाइ होननानै बुङोबाथ' जोंहा थुनलाइया जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो जेनेबा ओ। जों लिरनो फरायनो रोङै समनिफ्रायनो माने जोंनि आबै -आबौना गोदोनिफ्रायनो जेरै बिदिनो थुनलाइफोर माने बिस-बिथांमोना लिरनो रोङाबाबो जेनेबा खुगाजों खुगानो गोबां माखासे थुनलाइफोर सोरजिलांदों आरो जोङो थुनलाइखौ माब्ला जोनोम जादों होननानै बुङोब्ला बेखौ ओ माने मोनसे थि सम होन होननानै माने बुंनो हानाया गोब्राब आरो नाथाय ओ गोदान गोदान मुगानि माने गोदान थुनलाइ बेफोरनिफ्रायसो जोङो बांसिनै मिथिदों आरो जेनेबा मायथाइफोर होनानै बेखिनिखौसो मिथिनाय जादों ओमफ्राय जोंनाथ' गोदोनि समाव बिदिनो गोबां खुगा थुनलाइ बिदिनो गोबां दंलाबायो जोंना खुगा थुनलाइफोर औ ओ औ गथ' गथ' थुनलाइ बिदिनो ओह बिदिनो खुगाजों खुगा सोलिबोनाय माने दासिम मबो जायखौ जोङो मोनथियो आरो औ
ओह दा जोङो लिरजानाय महरै जोङो बर' थुनलायाव जोङो बै बर'नि फिसा अ' आयेनानो गिबिसिन बायदि जाना दं नामा नोंथां?
औ औ नंगौ
औ
बेनो ओ जिगुजौ जिबा मायथाइाव ओंखारदों नालाय माने बेखौनो गिबिसिन होननानै हमजायो आरो जोंना।
औ
औ बिनि सोमोन्दै नोंथाङाबो एसे मोजां
औ ब'रनि फिसा अ' आयेनखौ' जेनेबा जिगुजौ जिबा माइथायाइयाव ओंखारदोंमोन ना दा बे ओंखारनायनि सिगांनो माने जोंनि गेजेराव जेबो बेबायदि लिरजानाय थुनलाइ गैयामोन नालाय
औ
दंमोनबाबो जेनेबा बर'नि माखासे खोथा लिरनाय दंमोनबाबो माने जोंनि बर'आव लिरजानाय नङामोन बेयो बेफ़ा इंराजि बिदि बायदिसिनायाव लिरजेनानाय दंमोन जेनेबा इंराजि बै जाय समाव जोंनि भारत हादराम
औ आं खोनाफैयासै औ औ दे खोनाबाय
दा बेफोरखौ जोङो जोंनि सोमोन्दै लिरदोंबाबो जोङो बेखौ जोंनि बर' थुनलाइ होननानै बुं
औ
जों बर' थ थुनलाइ होनोबा जों बर' रावजों लिरजानाय बा जोंनि बर' मानसिया लिरनाय बेफोरबायदि बर' लिरगिरि लिरनाय बेफोरखौसो जों बर' लिरनाय होननानै बुं हागोन नङा होमबा नोंथां। औ दा बे हिसाबै माने जोंनि बे बर' थुनलाइयाव जों बे बर'नि गिबिसिन थुनलाइ होननानै बुंनो हागोन। मानोहोनबा बेसो फार्स्ट टाइम बर'नि लिरजानाय महराव ओंखारदो।
औ
औ आ जायखौ लिरदोंमोन गंगार गंगाचरण कछिरि दा गंगाचरण घछारि होननानैल' जोङो सिनायो नाथाय बेजों लोगोसे आरो सासे दंबावोमोन जे नरपति चन्द्र कसारि बिथां सानैयासो लिरनाय बेखौ
औ
ओ जोङो बांसिनै लेखाफोरा फरायनो मोनो जे बर'नि फिसा अ' आयेनखौ लिरदों होननानै बुङोबा गंगाछरण कसारि बे हारसिङाल' फैयो नामा दा जों नायनो थाङोबा माने बियो हारसिं लिरनाय नङा सानैजों लिरनाय आरो जथायना लिरनाय
औ
औ
माने बिजाबाव जेखौ फरायनानै मोनो बेखौल'सो मिथियो नालाय मानसिफ्रा
औ दा बे जाय बर'नि फिसा अ' आयेनु बे बिजाबावनो दंखायो जे गंगचरन कसारिया आरो आई गरवति चन्द्र बसाहारि बिसोर सानैनि नामानो रोखा दंखायो होनबाबो माने जोंनि गेजेराव खायफा बिजिरगिरिफ्रा माने बेखौ बे सारसेनि नामखौल' मानो होबाय थादों बेखौ जोङो मिथिया आरो दायो। दा जोङो बेखौ मोनथिनो थाखायबा जों बेखौ नायबिजिरनाया गोनांथि आरो।
औ औ।
औ। दा ओ बर'नि फिसा अ आयेना जिगुजौ जिबा मायथाइयाव ओंखारदोंबाबो माने। बेखौ लिरनायनि थांखिया जादोंमोन जे माने। जिगुजौ जिसे मायथाइयावनो थांखि लादोंमोन बिखौ लिरनो होननानै। दिहुन्नो होना माने ओ। मा मुङै दिहुनगोन बेखौ थांखि लायाखैनो जेनेबा ओ। जोंनि गेजेराव जेबो आयेन माबा। बेफोरबायदिनि खोथा जेबो लिरनाय गैयामोन जों जेनेबा। ओ मा दायाव मा आयेनजों जों सोरखौ मा खालामनांगौबा सोरखौ। मा दायाव माने दायनिगिरि जायोबा बेफोरखौ माने जोंनि गेजेराव। नाय गैयामोननि थाखाय जेनबा गोदो गोदायनि बेखो। दाय आयेनफ्रा दङमोन दाबो जोंनि गेजेराव लिरनाय गैयामोन नालाय दा। माने खुगाजों खुगाल' सोलिलांबाय थायो दा माने बि रोखा रोखा लिरनाय गैयाबा माने। बावलाङो उन जोलैफ्रा बेखौ बावलांगोन बेफोरबायदि सानना माने। बे लेखाखौ दिहुननाय जादोंमोन आरो आं मोनथिनायाव।
औ औ। बेनो जोंना गिबि जाहैबाय बिनि सिगाङावथ' जोंना गोबां ओ बिदिनो। ओ बाहेरनिफ्राय फैनाय लिरगिरिफ्रा गोबां लिरनानै गालांदों जोङो फरायनो मोनदों अब्ला। माने बियो। जोंहा दायो जेरै जे डि एन्डारसनमोन ओमफ्राय रेफारेद सिदनिएन्देल। मोन बिथांमोनहा माने गोबां लिरनानै गालांदों आरो बर'नि खोथा अब्लाबो बर'जों लिरनाय गैया आरो दहाय नों थांङा बुंनाय बायदि बिदिनो इंराजि रावजों बा। एसामिस रावजों बांला बेफोरजोंसो जोंहा लिरनाय दंमोन गिबियाव। जोंहा बे बर'नि फिसा अ आयेनावबो गोबां बर'नि अनगायै। बो ओम एसामिस आरो बांला बेफोरबायदि रावजोंबो गोबां लिरनायखौ नुनो मोनोना।
थारमाने लिरनाया लिरदों एसामिस। अखमिया रावजों बा बांला रावजोंबाबो माने जायखौ। बर'फ्रा लिरदों हिसाबै माने बेखौ जोङो बर'नि फिनबाय होननानै बुंनो हागोन। मानो होनबा ओ बर'फोरा बेखौ माने बर'नि सोमोन्दै लिरदों। आरो बर'फ्रा लिरदों जे बिदि आरो थारमाने बिखौ लिरजेननायनि थांखिया जाबायमोन जे माने जोंनि। माबाखौ हारिखौ खौसे खालामनाय।
औ।
थारमाने उन जोलै लिरगिरिफोरखौ माने माबा होनाय आरो गोसो। गुदुं जाहोनाय गोसो ओंखारहोनाय बिदिमोनो आरो थांखिया। दा बिनि उनावनो ओंखारफाबाय बे बास' दाब बैखा आंनि गोदो।
बिखा
बाथोनामबैखा गिदाआबो बे प्रसन्न कुमार बर' काफलारि बिथांनि लिरनाय दा बेवहाय माने। लिरनाय दङ बे जिगुजौ नैजियाव ओंखारदों।
औ।
एनिफ्राय। बेवहाय माने बाथु नाम माने बाथु नाम होननानै माने बाथौ आर'ज। बेखौ बुंनाय जादों बेनिफ्राय बैखानिगिदु होननानै माने बैसागोनि मेथाइफोरखौ बुंनाय जादों। थारमाने खन्थाइ बिजाब होनानै जों मोनदों।
औ।
ओमफ्राय नायनो थाङोबा जोङो बेखौ माने। आरज मेथाइ बायदिसिनासो जों बिजिरना नायनो हायो आरो
औ माने बिनिया जेनेबा गिबि मुङानो जेनेबा टेलानो बिदि गिदु नालाय माने मेथाइजों थांजोबबाय आरो बेयाव गासिबो मेथायानो गोजा आरो औ औ औ माने बेखौ खन्थाइ महराव थिखांदो औ औ थारमाने खन्थाइ हिसाबैनो लिरदोंमोन हिसाबैहाय माने खन्थाइ बिजाब होननानै माबादों आरो औ
दा नोंथाङा बेनि सो सोमोन्दै माबाफोर मिथिगौ नामा जे बे बाथौ नाम बेेखानि गेदेरनि सोमोन्दै
बिनि सोमोन्दैथ' जेनेबा जोंना बाथौ नाम बैसागुनि गिदु बिजाबा जिहेतु लिरगिरिया जोंहा ओ गवालपारानि रावजों लिरनाय ना बियो ओ जोंहा जायखौ माग्रा रावजों लिरनाय बेखौ माने बेफोरखौ माने दाथ' माने बिदि रावजों लिरनाय बिजाब बिदि ओंखारलानो आरो गोदोनि समाव जा ओंखारनाय जेरै बै बर'नि फि फिसा अ आयेनावबो जोंहा गवालपारानि रावजों लिरनाय माने बेफोर रावफोरखौ आथिखालाव लिरनाय खौ नुनो मोनला आरो ओ
औ
बेफोरनि ओ लिरफिनोबा मोजां आरो जेनेबा जोंनि हमनानै ला बेबो थिक डाइलेक्ट ओं बेयो माने थांनानै थागोन बेफोरबायदि आरो दा बे बिजाबावहाय जोंहा बिदिनो बैसागु मेथाइ आरो बाथौनि मेथाइ गोबां लिरनाय दङ माने गोबां गोलाव गोलाव आरो बिनि। मेथाइ लिरनायफ्रा बेनिफ्राय खायसे ओं माखासे सुबुंफ्रा माने फरायनो उसुबिदा माने बुजिस्लाब ब्ला बिदि जायो। आरो ओमफ्राय मोजाङै बुजायनानै होबा थ' माने बुजियो आरो बिदि आरो बे बिजाबखौ नायोब्ला औ बिदि मोनो आरो जोङो औ।
माने बिनि खन्थाइ मेथाइफोराव माने आ ओंथिफोरा गोथौ गोथौआवनो बेरखांदों दा जोङो डायरेक्टलि फरायोबा जोङो एसेबां थाब बुजिनो मोना ओ दा बे जोंनि
गवालपारा दैखुनखुलानि रावजों लिरजानाय जेनेबा बै समाव जों जोंनि बर'नि गेजेराव राव रायज्लायनाय दंमोनबाबो जे माने बबे रावखौ लानानै जों ओ लिरगोन बेबायदि माबा गैयामोन आरो सिमा गैयामोन दा ओंखायनो माने जाय जायगानि लिरग्राया लिरदों बे जायगाया गावनि माने बे लिरगिरिआ आरो गावनि रावजोंनो लिरदोंमोन आरो दा बेनि उनाव जोङो माने मानगोनां राव हिसाबै जोंनो बे दा जों जाय रावखौ लिरो बे रावा ओंखारबाय नालाय औ बे रावजोनो लिरहोनांगौ होननानै दा ओंखायनो माने जों बे गोदोनि बे बाथौनो बे
लिरनाय बे रावाव जों लेखा मोननो थांला आरो माने
माने गासैबो मानगोनां रावउखौ फल' खालामजोबो आरो दायो। औ माने मानगोनां रावजों लिरबा बयबो बुजिनाय बायदि जेनेबा हमनानै ला उम बेखौ खोलानिफ्राबो ओरैजाय बुजिबाय गवालपारानियाबो बा गासिबो बुजिनाय बायदि दायो। मानगोनां रावखौ माने मोनसेल' रावखौनो लिरनाय बिदि जासै आरो। रायलायनायाव रायलायबाबो डाइलेक्टआथ' जोंना बिदिनो गोबां दङ गुबुन गुबुन जायगायाव। गुबुन गुबुन रायलायो आरो गुबुन गुबुन मुवा बेसादखौ गुबुन गुबुन मुङै बुङो बिदिनो आरो।
औ
औ औ
दा बिनो आरो। दे होमबा नोंथां जोंङो दसे समनि गेजेरावनो माने बुहुद गिदिर आयदाखौ एसे सावरायबाय। बे आयदानि सायाव सावरायनो मोना नोंथांजों सावरायनो मोना एसे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।
औ दे होमबा नोंथां ना जोंनि आयदाखौ बेयावनो फोजोबदोनि। औ दे।